हेलौ‌ नोंथांना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांखौ ओ फन खालामनि जाहोनानो जाहैबाय आङो जोंनि फोरबो दोरोङारि फोरबो बे मागो फोरबोनि सायाव फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथाङा सावरायजागोन ना बिदिब्ला
अ सावरायजागोन दे नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बर'नि दोरोङारि मागो फोरबो बे फोरबोनि सायाव फंनैसो सुंद'यै बिबुंथिखौ होग्रोदो नोंथाङा
औ औ मागो फोरबोयाव जोङो जेरै माइ हाखाङो जेरै ओंखाम गोरलै माबा खाङो जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायोना नोंथां औ बे फोरबो खालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दाउला गेसेरैनि सिगांनो जों सिखारनानै मा खालामो बिफांफोरखौ जोङो जिगाबनि दुरुं बानायनानै एसे एसे माने साफ्रै साफ्रै जिगाब ग' खालामनानै बुन्था बायदि फिसा फिसा खालामनानै जोङो मा बिफांफोरखौ खानानै लानाय जागोरो आरोना नोंथां। औ बे खानानै लानायनि जाहोना जाबाय गोदो गोदानि आबौ आबैया फोथायनाय बादिबो माना बिफांफोरा माने दस्राफोराव दुस फिथा एन्था बिदि जानो थाङा माने बिफांफोरा फिथाइ थायो होननानै जोङो औ खानानै लानाय जायो आरो।ना नोंथां औ
माने बेयो गुबुनावहाय जेनेबा बैसागो मागो जेरैबायदि लाबोु फिथा जानो थाङोला बेयो माने फैफिननो रोङा ओरैनो फोथायो आरो जोंना खानाय बियो थाबनो फैफिन गावनि जायगायाव जेरै फिथाइ थायफिननो रोंगौ बेबायदि आरो ना औ दे बुंदो
औ बेनि उनाव जोङो मागो फोरबो खालि होखांनायनि उनाव आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव जोङो मोनफ्राव बेलासि समावनो जोङो म मा खालामो लारु फिथाइ जानो थाखाय जोङो मा फिथाफोर जानो थाखाय जोङो मा खाला औ माने मागो फोरबोआव जोङो फिथाखौ जानाय जाया आरोना नोंथां माने लारुफोर जानो थाखाय जों औ लारुफोर जानो थाखाय जोङो माइब्रा माइरंफोरखौ सोमनानै दोनो आरोना नोंथां सोमनानै दनायनि उनाव जोङो जेब्ला मोना बिदि जायो अब्ला जोङो आंखौ माने देनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। गाइहेनफोरजों मोजाङै देनानै लाखांनायनि उनाव जोङो अखानायनायै फुङाव माने सोरांसि बिदिनो एसे मोनाबिलियावनो सिखारनानै जोङो लारुफोरखौ सावनाय जायो आरोना नों लारुफोराव जोङो माने सिगां फिथा देनाय समावनो जोङो बे अन गुन्दैखौ देनाय समावनो जोङो सिबिंफोरखौ एसे एवनानै लानानै जोङो देनानै लाखानाय जायो आरोना नोंथां सिबिंफोर एबा गुर मेथायाइफोरखौबो जोङो देनानै लाखानाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो लारु जानोबो लारुखौ जोङो दैजों एसे नानानै मोजाङै नानानै लानाय जोङो फिसा फिसा खालामनानै बेखौ दाब्लि दाब्लि खालामनानै सिङाव जोङो सिबिंफोरखौ होनानै बेखौ जोङो थावफोरजों एबा रिफेनफोरजों एवनाय जायो आरो ना नों थां बेनि उनाव जोङो औ औ बेनि उनाव जोङो सिथावफोर जानबोला बेखौ जोङो मोजाङैनो नानानै लानानै बे खौबो नागिरनानैनानै दै जोंनाया आरो ना नोंथां बेखौ ओरैनो नानानै लाग्रोनानै जोङो सारायखौफोरखौ जोङो गुदुं खालामनानै एसे एसे सिङाव हरनानै जोङो एसे समनि लायो आरोना नोंथां जेरै औ औ नोंथां औ आरोबाव जों नालेंखरफोरखौबो जोङो हाननानै बेजों जोङो माने
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिं मागो फोरबोखौ माबायदि फालियो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बे भेलागुर सावनाय आरो बे बे दिननिफ्राय ओ भेलागुरु सावनायनिफ्रायनो जोङो फालिनाय जायो गिबियावनो बे मागो फोरबो जानोसै जानोसै सिगाङावहायनो बेसेबांबा दिनि सिगां दिननि सिगांनिफ्रायनो जोङो